हेलौ अ खोनादोंना नोंथां।
ओं खोनादों।
औ औ अब्ला आं नोंथांजों मोनसे खोथा ओह सावरायनो साननानै नोंथांखौ फन खालामनाय जाबाय नोंथां।
औ औ दे बुंलाय नोंथाङा औ।
औ जों जों दिनै बरनि दानाय लुनाय जों ओह हाबा हुखाजों जों बोरैहाय जोङो गावखौ जौगाहोनो हायो बोरैहाय जोङो हमथानानै लाखिनांगौ बिनि सायाव आं सावरायनो सानदोंमोन नोंथांजों।
ओं ओं। दे नोंथाङा एसे
औ औ जों दा-दानाय लु आरनाय होननानै बुङोब्लाथ जोङो ओह जोंनि गाननाय दखना गामसा आरनाइ बेफोरो जोंनि थाखाय हारिनि मोनसे सिनायथि नङा होमबा नोंथां। जेरै मोनसे मोनसे हारिखौ नोङो आबुङै सिनाय होनोब्ला मोनसे जाथिखौ नोङो आबुङै नोङो सिनायथि होनोब्ला बुहुम दरबाराव नों गावहा गावहा मोनसे हारिमु थानांगोन नङा होमबा जेरै गावनि गाननाय जोमनाय जेरै गामसा दखना बेफोर जोंनि थाखाय थानांगोन नङा होमबा। अब्लासो जोङो बै हारिया बै दखनाखौ गानो बै हारिया बै जोमग्राखौ गानो होननानै जोङो ओह सिनायथि खाला होनो हायो आरो। बुहुम दरबाराव थिग बिदिनो जोङो जोंनि गाननाय जोमनायाबो दिनै ओह जि आइ टेक मोनबाय नङा होमबा नोंथां जोंनि गानग्रा दखना जेरै फास्रा फालि लोगोसे जोंनि आरनाइ नङा होमबा नोंथां थिग बिदिनो बेफोर रखम गाननाय जोमनायाबो जोंनि थाखाय मोनसे ओह हारिखौ सिनायथि होनो हायो आरो बेखायनो आं नोंथांजों दिनै सावरायनो सानदों जेनेबा जोंनि कालसारखौ जोंनि हारिमुखौ लाखिनायाव जेनेबा गाननाय जोमनायफोरा नोंथांनि थाखाय हेफ हेफाजाब होयो ना हेफाजाब होआ बिनि सोमोन्दै आं नोंथांनियाव एसे मिथिनो लुबैबाय आरो जेनेबा जोंनो दानाय लुनाय गाननाय जोमनाया गोनांथि दं ना गोनांथि गैया बेखौ आं नोंथांनिफ्राय मिथिनो लुबैदों।
नोंथां नोंथाङा दानिस सो बुंलांखाबाय जे जोंनि हारिमुवा जोंनि गाननाय जोमनायनि सायावनो सोनारो होनना। दा जोङो बुंनो थाङोब्ला निस्सय बियो जोंखौ हेफाजाब होयो। मानो होनबा जोङो जोंनि गाननाय जोमनायजोंनो जोङो सिनायथि मोनो जों जेरावखि थाङा जोंनि हिन्जावफोरा दखना गानो ओह जेनेबा हौवाफ्राबो बिदिनो बायद बिसना प्रग प्रग्रामारि मेल मिथिंफोराव गामसाखौ गानखाथारो। बेफोरजों लोगोसे से ओह आरनाइ लायो। बेफोरो जोंनि हारिनि मोनसे रोखा रोखा सिनायथि होखायो आरो। जेराव जोङो गुबुनफोरा जोंखौ जोंनि गाननाय जोमनायजोंनो ओ सिनायनो हायो आरो जे जोङो मोनसे बर' हारि बेबायदिनो जेनेबा जोंनि ओ आर'नाइखौ बुंनांगोन जोंनि आर'नाइया दायो गोबां जेनेबा जौगाबाय मेल मिथिंफ्राव बेखौ बाहायनाय जायो मोनसे माननि फालि हिसाबैहाय बेबायदिनो जोंल' नङा गोबां मानसियानो बेखौ दायो बाहायसै आरो
औ
जेनेबा जोङो दानाय लुनाय आरो गावनि हारिमुखौ लाखिनाया जोबोद गोनांथार आरो
औ नंगौ थारैनो
गेजेरजोंसो ओ जेनेबा जोंनि गानग्रा जोमग्रा बेफोरखौ दिहुननो हागोन आरो दानाय दानाय लुनायनि गेजेरजों ओ बिदिनो सोरबा बेखारै थानाय सुबुंफ्राबो रांखान्थि आरजिनोबो जेनेबा मोनसे खाबु थायो आरो जायनि गेजेरजों गावखौनो जौगाहोनायावहाय मदद मोनो
औ थारैनो ओ थारैनो नोंथां बुंनाया नंगौ आं गनायथि होयो नोंथां बुंनायखौ औ
नोंथांमोननिथिं बोरैहाय बेफोर दानाय लुनाय जेनेबा जौ थाया माबायदि एसे फोरमायना होनो हागोन ना नोंथाङा
औ हागोन नोंथां ओ आथिखालाव जोङो दानाय लुनाय होनोब्ला जोङो गामि ओनसोलाव थानाय दानाय लुनायफोरा एसे खमायलांनो हमनायखौ जों नुयो आथिखालाव गोबाङानो मानसिफ्रा ओैरैनो गोरलैयैनो खस्थ' यै मोननाय जेनेबा बाजार हाथाइफोर हाथाय बाजारफोराव लानानै फैनायखौसो जों बांसिन दिनै बिराद बाहायनायखौ नुयो आरो गोदोथ' जोंनि आइमोना आबौमोना जेरै दख'ना फालिफोरखौ गावसोरनो दायोमोन जेरै थग्रं दख'नाखौबो गावसोरनो दायोमोन आथिखालावथ' जोङो सा खुन्थाखौनो नागिरनानै मोनला रावनिबो न'खराव साल खुन्था गैला आरो बेयो जोंनि थाखाय इनायनो ज गाज्रि जालां इनायनो गाज्रि जादों माने जायफोरा बिजनेस पार्पसाव लादों बिथांमोनाल' उइभिं सेन्टार खुलिनानै जाय जि दाग्रा सेन्टार खुलिनानै बिथांमोनहा रां खामायदों दिनै गोजा गोबां मानसिफ्रानो दिनै मेसिनजों दानायखौ बाहायदों नाथाय बियो गोबां जोंनि रां खावरियानो माने गाहायावसो थांदों आरो मानोना नों वेस्ट बेंगलनि दानायफोरखौ नोङो पसिस हाजार ट्रिस हाजार दाम होनानै जुदि नों दख'नाखौ जुदि बायोब्ला नोंनि इकन'मिकआथ नोंनिया बहुत गाहायाव नङा होमबा थ' जेनेबा गंसे ड्रेस लाना जुदि ट्रिस हाजारनि जुदि सल्लिस हाजारनि जुदि दख'ना थायोब्ला नोंनि रांखान्थियाथ' नों गुबुननि आखाइखौ गुबुननि बाहेरायावसो हरदोंना नों नोंनि रांखान्थि नङा होमबा बे मानसियाथ' जेनेबा जोंनि बर'आथ जुदि दानाय मोनब्ला आखाइजों दानानै जुदि एरनानै जुदि नोङो मार्केट लाइनाव लाबोनायबा नों गावनो रांखान्थियाव जौगागौमोन लोगोसे बै ओनसोलनि बेकै थानाय मानसिफोराबो बै उइबिं सेन्टाराव थानानै जि थानानै बिथांमोनहाबो जिउ राहा दानो हागौमोन नङा होमबा नोंथां दिनै जों बाहेरनि साप्लाय फायनायखौ जोङो दिनै गानो मानसिफोरा स्टाइलाव एसे मोजां नुयो जायनि थाखाय बिसोरो फैसाखौबो होनो गिया बिदि सोलियो आरो बेखायनो जों बे आखाइ हाबाखौ जोङो मावथारनांगोन बेखायनो आइजो माहारि रियाबो बेयाव बिफाव लानांगोनांगो होननानै आं सानो आरो नोंथाङा बिनि सायाव माबाफोर बुंनो हागोन नामा बोरैहाय जोङो आइजो माहारिखौ फिन आरोबाव जोंनि आखाइनि दानाय लुनायखौ जोङो जाहाथे गुबुननि आखाइयाव हरा बा हरनो नाङा बेफोरनि सायाव आइजोफोरा मा माबायदि इनिसिटिभ लायोब्ला नोंथां जोङो जोंनि खामानि आखाइ हाबाखौ जों गावनो हमथानानै लानो हागोन नोंथाङा बिनि सायाव माबाफोर बुंनो हागोन नामा ए सासे हिसाबै नाथाय आइजोफोरासो जिखौ दायो जेला नङा होमबा हौवाफोराथ' एक पारसेन्ट दुइ पारसेन्ट ल' दायो नाथाय आइजोफोरानो जिखौ बांसिन दानाय जायो नङा होमबा नोंथाङा बिनि सायाव एसे एसे फोरमायना होदो आंनो
था ओ जोंहा बेखौ जों जौगाहोनो थाखायब्ला जों जेनेबा गाव गावनि ओनसोलखौ नायनानै गाव गावनि ओनसोलावनो जोङो बेफोरबायदि दाग्रा लुग्रा अय थ्रेनिं सेन्टारफोरखौ खुलिनांगोन जोङो जेनेबा गाव जुदि पार्सनेलि जेनेबा गाव हारसिङै बेफोरखौ बेफोर वेभिं सेन्टारफोरखौ खुलिनो हायाबाबो आथिखालाव थ' सरखारनिफ्राय गोबां हेप हेफाजाब मोनो नङा होमबा रांखान्थि बेलायावहाय जों बेफोरबायदिनो जेनेबा सरखारारनिफ्राय फान्ड लानानैहाय जों गाव गावनि ओनसोलावनो खुलिनो हायो खुलिनानै बेबायदिनो जेनेबा ओरैनो थानाय गावनि सुबुंखौनो नागिरनानै जेनेबा गाव गाव बिदिनो सोना दोननो हायो ओमफ्राय बे गाव गावनि मानसिखौनो फोरोंनानैहाय ओ बेखौ जोङो जौगाहोनो हायो आरो
औ
खार'न जोङो बुंनो थाङोब्ला गेदेर गेदेर वेभिं माबाफोरावहाय जों बांसिनानो जेनेबा गुबुनखौ नुनो मोननाय जायो बेनिखायनो जोङो गुबुनखौ नोंगौ जेनेबा जायगा होनांगौ होनाङाबो नङा ओ जायगा होयोब्लाबो गावनि मानसिखौनो जोङो नागिरनानै ओरैनो थानाय गोबां मानसिथ' जोंनि गेजेराव दंखायो नङा होमबा। सोरबा फरायलासिनो थानाय आरो सोरबा फरायनानै ओरैनो जेनेबा साख्रि बाख्रि गैथ' लोगोसे ओरैनो थाथ'नाय बेफोरबायदिखौ जोङो नागिरनानै बेफोरबायदि सुबुंखौ नागिरनानै जोङो बेफोरावहाय वेबिं सेन्टारफोरावहाय जोङो रोंगौथि होनो हायो आरो। बेबायदि जोङो जौगाहोनो हायो आरो।
ओ आथिखालाव नोंसोरनिथिं मा मा दख'नानि मानसिफोरा गानो एसे फोरमायनो हागोन ना मा मा दख'नानि मुं दं?
बुंनो थाङोब्ला जोंनि ओनसोलावहाय बिदि
दोरोङारि दखनाखौनो गानो नङा होनबा लांगोना दख' नाखौनो गानो।
औ औ गानो गाननाया जोंनियावहाय बि फोर दखानावनो गानो नाथाय गाव गावनो न'आवनो न'खरफोरावनो दानानै गाननायाहाय जोबोद खम आरो बिदिनो। लांगा दख'ना गानोब्लाबो जोङो बांसिन बायनानै गाननायखौसो नुयो आरो। जिहेथु आथिखालाव सुबुंफोरा
अ अब्ला नोंथां औ नंगौ नंगौ थारैनो। औ बिदिब्ला जोङो औ बिदिब्ला जोङो जेनेबा जोंनि दख'नाखौ साम साफ्रोमबो जेनेबा जोङो ओ बाहाय जेब्ला नङा होमबा आइजोफोरा बेखायनो जोङो गावगाय गाननाय जों गावगाय दानानै लानो हायोब्ला बे जोंनि थाखाय मुलाम्फाबो दं नङा होमबा।
नंगौ नंगौ।
एसे एक्सारसाइस जागोन नङा होमबा एसे देहाया मावगोन नोङो खामानि मावनाय जागोन। देहानि थाखायबो मोजां नङा होमबा नोंथां दिनै आथिखालाव मानसिफ्रा गोबाङानो आरामखौसो लुुबैयो नङा होमबा? जेसेबांनो आरामखौ लादों एसे बांनो जोंनि देहाफोरा लोरजियासो जालांसिनदों बुंनो थाङोब्ला। नङा होमबा गोदोथ' बेराम आजार गोदोर गोदोर बेमार आजार जानायखौनो खोनायामोन आथिखालाव बारा जायो। बिदिनो परिस्रम खामिया खमायलांबायना नङा होमबा नों बेखायनो जोङो खामानि बो मावनांगोन बि बेखायनो जि दानायाबो जोंनि थाखाय खामानि आरो जों खामानि मावनानै जाखायो जिथिया बेखायनो जोङो जिफोरखौ दानायखौ जोङो गुबुन आखाइयाव हरा। बेखौ आं ओ जों जों बर' जाथि हिसाबै जोङो बेखौ जोङो गनायनानै लाथारनांगोन आरो नङा होमबा नोंथां? औ अब्ला गोजोननाय थाबाय नोंथांजों सावरायनो मोननानै जोंनि सावरायनांगौखौ बेखिनिनो दोनथनोसै नामा नों थां
ओं दे जागोन दे। गोजोनथों ओं।
बुजियाखै